औ दालाय मा खालामगासिनो दं नोंथां
नै बिफां सायाव दसे जिरायगासिनोसो नोंथां।
औ मोजांना खबरफोरा नोंथां
औ मोजाङानो दे
औ सानजौफुनि ओंखाम जाखांबाय नामा आंनाबो मो मोजाङानो
ओंखाम जाखांबाय जाखांनाया
औ मा ओंख्रि जादों एसे फोरमायना होदो दे नोंथां
ओंख्रियालाय दा नै ओ दासो जागायजेननाय मा होनो ओ‌ बयनिबो फेभ्रेट थास' बिबारजों अमा बेदर
औ औ जोंहा सानजौफुनि ओंखामखौ जाथ'नाय जायाखै ओ‌ नो ओ‌‌ दिनै नोंथांजों मोनसे टपिक लानानै रायज्लायनोसै नामा?
औ
टपिकखौ जों बैसागुनि रायजलायनोसै नामा नोंथां? बैसागुनि बागै एसे एनै जा रोंनाय बेखौ रायजलायलांनोसगै सैन
औ औ
औ जोङो गिबियाव बैसागुखौ बुंनो थाङोबा जोङो बैसागुखौ मोननै रोखोमै फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां जेरै मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु नोंथाङा मोसौ बैसा सागुननि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ मोसौ बैसागुखौथ जोङो बैसागुनि बैसागुआवनो खुंनाय जायो।
औ
बैसागुआव जोङो मोसौखौ मा होनो हांगार लगायनानै थाव गोथां एसे फोननानै थाराय लाव फान्थाव ओ देग्लिलिथि सौराय बेफोरखौ होनानै मोसौखौ दैमायाव लाङो जोङो। लांनानै थुखैनाय जायो।
औ
बेयाव आरो मेथाइबो खननाय जायो आरो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां औ आरो बुंनो थाङोबा मानसि बैसागुबो दं जोंहा बर' नेम हिसाबै मानसि बैसागुआव जों जेरै बयबो गाजा गोमजायै ओंखारो बिदिखौ नुनो मोनो जों बर' गामि गामि। बयनिबो बर' गा गामि गामि खाम जथा सेरजा सिफुं फुं लानानै जेरै जों गिबियाव बुंनो थाङो जेनबा एक थारिख बैसागुनि एक थारिक से थारिख खालि खालि जोङो गिबियावनो फुङाव सिखारनानै खुलुमो जों बिदिनो नखर नख खर हाबनानै बयनिबो नखर नखर रावखौबो एना एनि नायालासिनो बयनिबो नखर नखर हाबनानै खुलुमो बा गिदिर फोरखौ समान होयो आरो थिक बेबायदिनो दु थारिखनिफ्राय जोङो बुङोबा ओ जों बिदिनो बयबो रायजो राजा बा एबा सेंग्रा सिख्ला गथ गथाय ज ज दाम दाम जा जमा जमानो दाब दाब जायगायाव जोङो संनानै होनोबो थाङो। बा गामि गामि बयनिबो न नखर नखर हाबनानै बयनिबो नखराव गाजा गोमजा मोसायो मु बायाव मुसुरै जोङो खाम एबा जथा आरो सिफुं बायदिनो समनि बर' हारिनियाव हारियाव सोलिबोनाय नेम हिसाबै बेफोरखौ लानानै जोङो मोसाहैयो एबा रंजा जाहैयो जेरै जों जोंनि बर'फोरनाव गावब गाव गानग्रा ड्रेस एबा दख' खना बा गामसा आर'नाइ बिदि दंखाजोबो आर'नाइ गस्ला बेफोरबायदि जों गाननानै गाजा गोमजायै रंजाहैयो बा नेम मानिहैयो। जों बिदिनो गिदिरफोरखौ सनमान होययो बयबो गामि हिसाबै ओंखारनानै बा सेंग्रा सिख्ला ओंखारनानै नोंथांमोननिथिंलाय बेफोरबायदिया मादि सोलिनाय नुनो मोनो नोंथां।
जोंनिथिंबो बेबायदिनो
जोंनिथिंबो नोंसिनि बायदियानो सोलियो। जोंनिथिंआ ओ बेबायदि बिदिनो मोसानायाव गामि गामि थांनानै बा गामियावनो न'खर न'खर थांनानै ओ मो मोसायोबो लोगोसे मोसानायजों लोगोसे बिदिनो जानाय लोंनायबो एसे एसे जाबोयो ओरैनो बैसागोनि माव बेफोर बांद्राय नङा बेनिफ्राय आरो बैसागुआवनो जोङो ओ गोखा गोखै जायो नङा होमबा?
औ औ औ
गोखा गोखैयाव मा मा मैगं होयो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
बारा मोजां खोनाखै नोंथां
गोखा गोखै ओंख्रि सं बुंनायाव बिंहैयो मिथिगौ नामा?
आंङो बैखौथ' एसे एनै मिथियो। मिनथिनाया जेरै एसे बुङोबा गोखा गोखै मैगं माखौ बुंनाय जायो होमबा। ङो बारा मिथिलाय लाङाबो औ औ बे फोरखौबो होनाय जायोमोन नामाथाय? दाऔ बिनि बागै बारा मिथिया नोंथां।
औ आं बुं- बुंथिनानसै थालिर फस्ला ओ थालिर फस्ला जेरैखि फिलेवा मानिमुनि आरो जोबलाव रि बिनि उनाव बेसर फोर ओमफाय फुंखा बिलाइ होनो गोखा आरो गोबां दंबावो
दिंखिया आरो बायदि बायदि रोखोमनिखौबो होनायखौ नुनो मोनो आंबो मोनजाबायबो आं जानाय थांबो आं मोजां जायो गोथाव मोनजायो आरो बिनि अनगायैबो नोङो नोंथाङा गय बागान बेफोरनि बागै एसे मिथिगौ नामा एबा नोंसोरनि गामि खाथि खालाफोर गय बागानफोर बा माबा माबि बागानफोर नुनो मोनो नामा? मा नोंथाङा बिनि बागै एसे फोरमायना होदों नोंथां
औ मोनो जोंनिया आंबो एसे दास गय गायफुनाय मानसि माने दा साख सेस जायाखै एसे गायना दोनदों बिगा नै बिगाथामसो ओरैनो बाजौसो दं नामा बिफाङा बेनि उनाव बेखौथ' आङो थाम बोसोरानो जाबाय गायनाया दा फिथाइ मोनथ'वाखै आरो
औ
ओम गय गायनायाव जोबोर खस्थ' खस्थ' गयखौ मा फोथांना लाखिनायाबो जोबोर खस्थ' जायो मानो होनब्ला जि जायगायाव जों गयखौ गायदों बे जायगायाव माने एसे गो रान जायो आरो हाया गोरान जानायनि था खाय ओ जुन जुलाइ ओ नभेम्बर डिसे नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारिफोराव गोबां रानस्राव जायो आरो
औ औ औ
बेनि थाखायनो बे टाइमाव फोथांना लाखिनाया जोबोर गोब्राब जायो आरो बांद्राय दै होनोबो सुबिदा थाया औ
औ आरो नोंथां गय बा जोंनि बे गयनिफ्राय जों रांखान्थियारि हेफाजाब मोननो हायो नामा नोंथां
औ हायो गय औ हायो दाथ' गोबां मानसियानो ओ जिउनि राहा लामा हिसाबै गय फालांगिखौनो सानना लायो बांसिनानो गय आबाद मावनानै गोबां न'खर संसार सालायगासिनो गय मानो होनबा गय जों जों गोबां रां खामाय आरजिनो हायो बे गय गायनायाव जों हा जेबो लस गैया खनसे गायना दोननो
औ
हाबानो गोजोर थागोन आरो फैसाबो होलांबाय थागोन थामजि ब्रैजि बोसोरालागै
औ औ नोंथाङा न'फोराव बिदिनो न'नि हेफाजाब होलांनायनि रांखान्थियाव हेफाजाब होलांनायनि थाखाय अमाफोर बा मोसौ बा हांसो बा दाउ बा बोरमा बि दि बायदि बायदि रोखोमनि जुनारफोर फिनाय जायो नामा रांखान्थि हेफाजाब मोननो थाखाय नोंथाङा
औ फिसिनाय जायो ओ एसे एसे फिसिनाय जायो मानो होनब्ला जों बर'नि न'खरावथ' बांसिनानो दाउ अमा बोरमा हांसोफोरा थाखायोआनो
औ
बेफोरखौ जोङो मेइनलि ओरैनो न'फोर न'आवबो जानो आरो आलासिफोरबा फैबाफोर जानो बेफोरबायदिखौ खालामनाय जायो
औ
खायसे सुबुंफोरा बेखौनो फालांगि हिसाबैबो सानना लायो माने गोबां बिबांनि लानानै
औ
जिउनि राहा लामा हिसाबैबो बेफोर माने ओ हेफाजाब होयो आरो दाउ अमा थायोब्ला माब्लाबा जोङो खैफोदफोराव ओ बेफोरखौ फाननानैनो जोङो ओ रां आरजिनो हायो आरो नांगौआव हेफाजाब होयो आरो
औ औ औ नोंथाङा इदिनो नथिंथिं नोंथांमोननिथिं इदिनो जाग्रा फिथाइ बा जाग्रा मुवाफोर जेरै थाइजौ खान्थाल बायदि बायदि जाम बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथायाइफोरा मारै सोलिगासिनो दं बा मोनगोन ना मोनाखै बा नोंथाङा जागोन ना जायाखै बेफोरनि बागै माबायदि बेफोरबायागदि एसे फोरमायना होदो दे नोंथां
गोबां थाइजौ खान्थाल दङ आरो नै दाथ' मोन मोनबायानो थाइजौआबो मोनबाय खान्थालाबो मोनहांबाय एसे
औ औ
आरो साननैसो उनावथ' मोनजोबसिगोनानो
औ
जोंनिया खान्थाल थाइजौनि फोरबो फैसिगोन नङा होम बा आमथिसुवा ना मा होनो बेखौ बे बारा दिन गैलानो सफैसिगोनानो नोंसिनिथिंलाय
जोंनिथिंबो बिदिनो नै जोंहाबो दङ थाइजौ बिफां फांथामसो दं नै जेरै थाइजौनिया थाइजौआबो जोंनि बर' हिसाबै बुंनाय नामबो थायो जेरै गोबां रोखोमनि थाइजौ थायो जेरै ओंखाम थाइजौ बा गोखै थाइजौ बेफोरबायदि जोंहानाव फांथाम फांथाम थाइजौ दं गोखै थाइजौ फांनै आरो ओंखाम थाइजौ फांसे आरो खानथाल दंफां आनारस बिदिनो आनारसाबो जोंनिथिं मोनहांलां गासिनो दं खान्थालाबो बिदिनो राबाय जा जायो आंबो सोरांबानो थाइजौ बिदि बायदिसिनाखौ जानाय जायो। नोंथांमोननिथिं थ नोंथांमोनथिंबो मोनबाय जानो हागौ बियो। नोंथाङाबो जाबाय जानो हागौ औ नोंथां दिनैनि खौ बेेहायनो दोनथनाय जासिगोन खोमा नोंथां।
दे
औ दे